हेलौ औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों।
नोंथाङा फ्रियैनो दंना?
औ दङ।
नोंथाङा फ्रियैनो दंबा आंजों गुबुन मोनसे आयदायाव सावरायनो हागोन नामा दसे सम
औ हागोन नोंथां आयदायासो मामोन?
औ बे आयदायानो जाहैबाय दैनि सोमोन्दै आरो ना जोङो जेरै जों नोंथाङाबो मिथि खायो नोंथाङाबो बाहायखायो दैखौ औ जोङो औ दैया जोंनो मा मा मुलाम्फा होयो जों दैखौ मा मा बाहायो मा मायाव खामानियाव बाहायो बेफोरनि सोमोन्दो नोंथांनिफ्राय आं एसे मिथिनो लुुबैदोंमोन नोंथां।
औ
औ दे नोंथाङा एसे फोरमायना होदो।
औ नोंथां दैया जोंनि जिउ खुंनाय राहायाव जोबोद गोनांथार। दै नङाब्लानो जेबो जाया होनजायो। फुंनिफ्रायनो लानानै दैया जोंनो गोबां माने मुुलाम्फा होयो। होयो आरो दै गैयाबानो माने जाया जोङो फुंनिफ्रायनो सि खारनानै मोखां सुनो थाखाय दैखौनो बाहायनाय जायो।
औ ओं नोंगौ।
दै गैयाबानो जों मोखां सुनो हाया आरो गावखौ फ्रेस फिल मोननो हाया। ना नोंथां आरो जोङो फुंनि समाव जानाय मोनानि जानाय आदारखौ दोगोन खालामनानै खिनो ओंखारनाय टाइमावबो दै नङाबानो माने जों खिनो हाया जायो।
औ औ
औ औ आरो जोङो गावखौ सापा फ्रेस फिल लाखिनो थाखाय जोङो मा खालामो? दुगैनायावबो बाहायनाय जायो नोंथां आरो बिदिनो गावनि देहाखौ गोग्गो लाखिनो थाखायबो जोङो दै लोंनाय जायो सानसेयाव बिदिनो ओ टेन लिटार्सफोर दैनि गोनांथि जायो जोंनि देहायाव। जाहाथे जोंनि देहाया माने गाज्रि जाया। गेसफोर जानो हाया जोंनावहाय।
उम उम
आरो बेबायदिनो दैखौ जोङो जि सुनाय हाबाफारियावबो बाहायनाय जायो। जेराव जोङो दै नङाब्लानो जि सुनो हाया आरो बिदिनो दैमाफ्राव उम जिब जुनार फ्राबो मोनसे गावखौ फ्रेस फिल खालामनो थाखाय दै नांगौबो जायो गावनि देहाखौ थिग खालामनो थाखाय। दैमाफ्राव थांनानै दै लोंहैयो
औ
आरो गाव गावखौनो दुगैनानै लायो।
ओं ओं
औ आरो बिदिनो दैयावहायनो जोंना ना जेखौ जोङो जायो दै नङाब्लानो बियो थांनानै थानो हाया। जेराव जोंनि नाया दै थाबासो थांनानै थानो हायो हां लानानै थां थानो हायो औ दा
थाग्राखा नालाय औ।
औ आरो जोङो न बायदिसिना लुयोबाबो आथिखालाव दै नङाब्ला माने जेबो बुस्थु खौनो खालामनो हाया। जोङो न लुजेननायफ्रायनो बाला, अन्थाइ, सिमेन्ट लगायोब्ला दैनि गोनां बुहुतनो
औ नं
औ न' लुखां जाजासिम जोंनो दैखौनो नांगौ नांगौ नांबाय थायो आरो। औ बाहायबाय थानांगौ जायो सिमेन्ट लगायनो इथा होनो। आरो दालाय होनो आरो न' लुखांबा सिमेन्ट जे होयो बेवहाय माने दैखौ होनाय जायो आरो। दैखौ जोङो मोननै थाइ औ दैखौ जोङो मोननै थाइबै माने लोंनो हायो दैखौ जोङो गुसुयैबो लोंनो हायो आरो गुदुङैबो लोंनो हायो। औ दैया ओमफाय कालार गैया आरो नोंथां। औ औ कालारलेस बियो आरो माने जेराव दैखौ दोनो रंगोनाङाव खालार गोनांआव बेयाव दोनबानो माने दैनि मोनसे खालार जायो आरो। दैया गावहा निजा कालार गैया औ गाब गैया नाथाय वेबा मोनसे खालार गोनाङाव गाब गोनाङाव दोनोब्ला दैया अट'मेटिकनो मोनसे कालार सोमजियो आरो। जेरै गोमोआव दोनबा एसे गोमोहां नुगोन एसे गुफुराव नुयोबा गुफुरहां नुगोन बेबायदिनो आरो नोंथां दैखौ जोङो जेब्लायबो साफा लाखिनांगोन मानो होनबा जों बेखौ दैलि इउस खालामो फुंनिफ्रायनो मोनाजासिम। दै नङाब्लानो जाया ओंख्रिफोरखौबो जोङो दै नङाबानो संनो हाया। बेद'रानो हक ओ माबा मोनसे फाजायानो हक दै नङाबानो मोना। दैखौ जोङो गुरै खालामनो था खाय बेदर एरिफोरखौ गुरै खालामनो थाखाय मोनसे बाहायनाय जायो आरो।
औ दै दैखौ होनाय जायो आरो।
औ नंगौ नोंथां जोङो दैखौहाय बिदिनो हा सिंनिफ्राय मोननाय जायो।
औ हासिंनिफ्राय औ हासिंनिफ्राय आरो अखा हिसाबैबो मोननाय जायो आरो ना नोंथां औ
बिदिनो दैया गोलैयोबा बिदिनो हाखर हाला फुख्रि खुरनायाव थाबाय
औ बेफोरखौ जोंनिया जिब जुनार औ जिब जुनारफ्रा लोंनायाव बाहायो आरो
लोंनायाव बांसिन बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो बिदिनो हाखर हालानि बे खुरनायखौ जों मानसिया बांसिन माने बाहायो आत दैखौ जोङो जेब्लायबो फिल्टार खालामनानै लोंनांगौ जाहाथे दैयाव थानाय बिजानुफ्रा जोंनि देहायाव हाबनानै गाज्रि खालामा बेनि थाखाय आं बेमार सोमजियो औ बेनि थाखायनो जोङो दैमाफ्राव जि जोम बोसला बायनो नाङा मोसौ मैसाफोरखौ थुखैलाबायहैनो नाङा बेखौ आङो खावलायो आरो नोंथांनिसिमबो औ दा नों नोंथाङालाय मा मा मिथियो नोंथांनिफ्रायबो फंनैसो मिथिनो लुगैदों आंबो
औ दैखौ होनबाथ' नोंथाङा बुंलांखाबाय फारि फारि सिगाङावनो दैखौ जों मा मायाव बाहायो औ दैखो जोङो दैखौ जों ओमबा दैया जों जोंनि थांना थानायनि राहा आरो जोंनि दैया दै नङाबानो जों थांना थानो हाया आरो बे बुहुमाव दैजोंसो जों थांना थायो नालाय औ
औ
जोङो फुंनि सिखारनायनिफ्राय हरनि उन्दुजासिम जों दैखौनो बाहायो आरो रो दै नङाबानो जोंनिया जेबो खामानि जाया नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां।
जेरै बुंलांखाबाय नोंथाङा जोंनिया सिखारबानो जों मा मायाव बाहायो जोङो मा मा खालामो औ जोंनिया दैया मोननै थाइफाव जायो आरो जोंनिया जिब जुनारफोर लोंनाया आलदा जायो जों मान सि लोंनाया आलादा जायो आरो औ जोंनिया जों लोंनाया जों फिल्टार खालामनानै साफा गोग्गो खालामनानै लों थारनांगौ जायो आरो नङाबा औ जोंहा गोबां बेमार जायो गोबां बेक्टेरियाफोर थायो नोंथाङानो बुंलांखाबाय दैयावहाय। जों दैजोंबो गोबां इफोरबायदि बेमार सोमजिनायखौ नुनो मोनो आरो।
औ नोंथां।
औ जोंनिया जों दैखौ बिफां लाइफांफ्रावबो होयो आरो जोंनिया बिफां लाइ फां मैगं थाइगंफ्राव जोंनिया बेफोरबो जिब जिखुनु जिउ गोनां बुस्थुफ्रानो दै नङाबानो थांना थाखाया आरो।
बिफांफ्राबो बिफांफ्राबो दैफोरजोंसो थांनानै थायो बिस सोरो बिदिनो गावसिरनि रोदाजों दैखौ बोनानै लायो। आरो थांनानै थायो औ।
औ इदिनो मैगं थाइगंफ्राबो जोंना दैनि गोनांथिथार आरो।
औ
जोङो दंफां लाइफांफ्रावबो दैनि गोनांथिथार जों बेफोर जिखुनु जिउ गोनांनोनो गोनां थिखा आरो दैया जिउ गैयिफोरनोथ' नांखाया नालाय औ जिउ गोनांनो जोंनिया मेनथार आरो जोंनिया जिउ गोनां फोरनो दै नांखाथारगो जों दै गैयाबानो थांना थानो हाया।
औ नोंगौ नोंथां।
जों दैजोंसो थांना थायो नालाय जों ओंखाम जोनोबाबो माबा बुस स्थु जानोबाबो जोंनियाथ' गोदोनायाव नांथाथारो नङा होनोमबा नोंथां? जों बेफोरखौ औ दै लोंबासो जोंनिया थांजोबगोन आरो बेब
दुगैनाय जानाय लोंनाय जि जोम सुनाय गासिबो माने बेफोरखौनो नांगौ आरो।
औ दैखोनो नांगौ आरो दैखौ नोंथाङा मोननै रोखोमाव मोननो हायो होन्दों जेरै गुदुं गुसु जोङो दैखौ गुदुं लोंनोबाथ' जों फुदुंनानै लोंनाय जायो नङा ओमबा नोंथां? औ आरो गुस गुसु जोंनिया आरो बांद्राय गुसु लोंनोबाथ' जोंनिया जोङो फ्रिजफोर ओंखारदोंना औ फ्रिसावहाय औ आरो गोबां कालारनिबो खालामनो हायो कालार लागायनानै नोंथाङानो बुंखाबाय कालारजों लागायबा दैया खालार जाफायो होनना नै बिदिनो जोङो बै जोंनिया ओंखारो जे जुसफोर जेरै मिरिनरास सिप्राइद औ बेफोरखौबो जोंनिया दैजोंनो बेलेग बुस्थु लागायदेरनानै औ बेखौनो बानायनाय जायो आरो जोंनिया दैखोनो औ। आरो जोङो दैखौ फ्रिजावहाय दोनबाय थाबाथाय जोंनिया बरफबो जायो नङा ओमबा नोंथां?
नोंगौ नोंथां।
औ आरो बरफनिफ्रायसो आवलिनानै दै जायो नङा ओमबा नोंथां? इदिनो आरो जोङो औ। थान्दानिफ्राय ओरैजाय गरमाव लाबोबाथाय बे दै जाबाय आरो गरम खौ जोङो थान्दायाव दोनबाथाय बरफ जाबाय आरो।
औ नंगौ नोंथां।
औ आरो जोंनिया दैयाथ' जोंनिया नोंथाङानो बुंलांखाबाय हासिंनिफ्राय मोनो। बिदिनो अखा हिसाबै मोननायखौथ' जोंनिया इदिनो हाखर हाला दंग' दैला दैमा दैसायाव थालांजोबो नङा ओमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां बेफोरनि साहारायैनो नाफ्रा माने थांनानै थायो
औ औ
उम
आरो जोंनिया दैजोंसो बै जोंनिया माखासे खामानिफोरखौ मावनाय जायो आरो जोंना जेरै इलेक्ट्रिक होनोना जोङो?
औ मोब्लिबखौ जोङो दैनिफ्रायसो मोननो हायो जुदि दै गैयामोनब्ला जोङो दा खोमसि खोमलाव मोब्लिब गैयि जायगायाव थानांसिगौमोन माने जेरै जों मैगंखौ मोनसेबा खोम सि नुयो बेबायदिनो माने बुहुमखौनो जों खोमसि नुजोब मोनाङा समाव
औ औ औ आरो जोंनिया जानायाव मोन से बाहाय जे जों जेखौ संख्रि होनो बेखौबो जोङो लै बोनिफ्रायसो मोनो नङा ओमबा नोंथां औ बे दैमाफोरनि औ दैनिफ्रायसो मोनो आरो जोङो बेफोरबायदिखौ जोङो दैया जोंनि जिउआवहाय गोबां गोनांथार आरो दै नङाबानो जेबो जाया बे बुहुमाव औ
औ
ओमबा नोंथां नोंथांजों आं दैनि सोमोन्दै सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों जोंना समाबो जाना फैबाय नङा ओमबा नोंथां औ आसा खालामो नोंथांखौ औ उन उनफ्राव रायलायफिननो मोनगोन होननानै
औ नोंथां
दे ओमबा जोंनि रायलायनायखौ बेखिनियावनो औ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै ओमबा नोंथां
औ दे